औ
ओ नोंथां दिनै एसे दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायलायसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन जागोन।
औ दा नों थाङा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे ओ बुंफोर'ना होदो नामा नोंथां?
नंगौ नंगौ ओ दावबायनाय होनोबा ओ मेरला रोखोम जों दावबायो नाथाय जों दावबाय दिनो जों दावबायनायखौथ' म खमन बेरायनायखौनो होनो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां सैथो नोंगौ बेनो।
मेरला रोखोमजों जों बेरायो जेनेबा सोरबाया गोजौजोंबो जेरेबा एर'प्लेनजों बेरायहैयो बहायबा बहायबा थांनानै। सोरबाया ट्रेनजोंहाय सिनारिफोर नायलांनो होननानै ट्रेन जों बेरायो। सोरबाया बासजों बेरायो आरो सोरबाया बाइकजों एकदम जायगा होनो गोसोआव थाथारनो होननानै मोजांसिन ओ नाङो होननानै बाइकजोंबो बेरायो। नाममोनथां
नोंगौ नोंथां सैथो नोंगौ।
बेनो बेरायनायावहाय ओ आंबो जे बारा गोजानथाराव थाङाखैबाबो ओ खाथि खालायावनो आंबो बेरायबाय ओ जेरै ओ कार्बि आंलंआवहाय कारबि आंलं होननाय मोनसे डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनसे दै बाजरुम दं आरो। दै बाज्रुम वाटारफल दं आरो औ मिनुगा नाय मोनसे दै दं आरो दै बारजुमग्रा आरो दै बाज्रुम वाटार फल बे दैया माने दैलां मेसें माने राननो रोङा आरो दैलांबाथाय दैया बांसि नो आरो हाजो गोजौ दं मोनसे बै हाजोनिफ्राय दैयाव अबेनिफ्राय फैयो बिनि सर्सखौ आं मिथिया नाथाय दैलांबाथाय दैया बांसिन मेसेंबाथाय एसे खम जायो थेवबो खम जायो माने बेबायदि खम नंथारा आरो बेबायदि औ दै बाज्रुमो ओमफाय बेयाव बेवहाय जोंङो थाङो बेवहाय थांखांबाय आंङो बेवहाय बेवहाय हाजो हाजो स्राय स्राय स्राय बिराद मोजां जों जुदि गरम बोथोराव थाङोबा
औ नोंथां।
थांखि लानानै थाङो आरो बेहाय दुगैनोसो थांनाय जायो आरो। दुगैनो औ। जोबोद मोजां ओ दुगैनो बे दै बारजुमाव आरो ओमफ्राय जायगाफोराथ हाजो नालाय नोंथां ओ ससे जों जेराव गारिया बै जायगासिम सहैया ससे थाबायनानै थांनांगौ जायो। हाजो गोजौआवहाय एसे थाबायनानै थांनांगौ जायो आरो। ओमफाय बे हाजोसो नालाय ओमफ्राय बिफां लाइफाङावथ गोबां दङ बे बुस्थुआ बे दै बाज्रुमा मोनसे ओ लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाबो नोंथां मेसेंआवहाय बेवहाय लावखार ओंखाम जाफैयो आरो मानसिफ्रा गोबां जायगानिफ्राय फैनानै जाफैयो। बेनिखायनो बै साफा जायगा ओ साफा खालामनानै दोननाय जाबाय -जाबाय आरो। ओंखायनो बेवहाय जों थांनानै गरम बोथोरावहाय बांद्राय गरम मोन्दोंबा थानो हायाबायदि बायदि मोनोबाबो माखासे दुगैनो थाङो ओमफाय माखासेया सानाव उन्दुग्लांनो थाङो आरो। उन्दुग्लांनो जेरावहाय खुनु फांखानि गोनांथि गैया बो गरम होननाय बुस्थुखौ नों मोननाय नङा आरो बेवथाङोबा गरम बोथोरावबो। माने ओरैबायदि माने बार बारनाय। जों नेचारेल माने मिथिंगा जोंङो माने बे बुस्थुआ बिराद मोजां आरो। नेचारेल माने बार फुरा बारबाय थागोन आरामनो मोजाङै नोंङो बेयाव अबेबा- अबेबाथ' जिरायग्राबो खालामनानै दोनदों बे जिरायग्राफ्राथ' मानसि थाया नालाय दर दैज्लां बोथोराव बारा थाङा नालाय। बेफोराव उन्दुनानैबो मोजां थानो हायो आरो। ओमफ्राय बे दै बारजोमनायाव ओरैबायदि मोनसे जेब्ला दैया बारजोमोना दैया फल जायो। होमबा बेवहाय ओ निहिरफोर बायदि बिनि सारस्रिनाया बेरसावनानै माने अखा बायदि मोनलाय लायो नोंथांङा मोनथिबाय ना।
औ नोंथां औ।
खाथियाव थांगोन अब्ला नोंनाव माने बै अखा हानानै सिनाय बायदि खुवाफोर गोलैनाय निहिर सिदया होमबा माबायावहाय मेसेंयावहाय
औ नोंथां औ नंगौ।
नोंबो सि-सिजोबलायगोन आरो बेजोंनो। बैनि सारस्रिनायजोंनो बेरस्राव फैनायजों दैया गोलैनानै थाब फैनाय जोबोद माने मोजां नांङो आरो थानानै। माने लोगो लोखो खोलो -खोलो- खोलो बरिया बारजों ओरैहाय खाथियाव थांबाथाय ओ दै बेरस्रावनानै नोंनाव नांफैनायजों जोबोद मोजां नांङो माने नोंथां मोनथिबायना माने औ बेफोर माने मोनसे औ औ। जोब सम माबा मोजां नांङो आरो दा नोंथांङा बबेथिं बबेथिं ओ बेरायखो नोंथांङा? आरो मा माबायदि गोजोननाय मोनबोदों? नोंथांङा एसे खोन्थादो
औ नोंथां आंथ' नों थां बेरायबाय बेरायनाया जेरै सिक्किम अरुणाचल प्रदेश बेफोरावबो आं थांबाय आरो जों बड'लेण्ड ओनलाव थानाय ओरै देरबिल दिप्लाइ बिल आरो जेरै सरलपारा सरलफाराखौबो नों थांङा मिथिखायो जानो हागौ बे जोंनि आसाम आरो भुटान इण्डिया आरो भुट टान बरडार बेनि गेजेराव गोलैयो बे सिमना मोनसे जेरै साखाथि फाखाथि हाजो दङ गेजेरजोंनो दै बोहैयो गोबां सुबुंफोरा जेब्लानाखि बिसोरो ओ ओ माबायाव खामानि गैया अब्ला बिद बिथांमोना सुटि समावहाय बिथांमोना थांनानै बेयाव दुगैहैयो रंजाहैयो गावनि लोगो दोगो गावनि ओ न'खरनि मानसिफोरजों बिदि आंबो थांबाय गोबां बार आंबो बेयाव सहैबाय जोबोद गोजोननाय मोनो नोंथाङाबो मालाबा खनसे नायफै बेरायफै औ आरो जेरै आं अरुणाचलाव थांदोंमोन बेयाव थानाय आं गोबां मोजां मोजां सोलोंनो मोनबोदों आरो गोबां गोदान गोदान बुस्थु जिराद बा मा माबि नुबोदों
ओं थार ओं
जेरै आङो नोंबो नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ जेरै गोदान मानसिफोरजोंहाय रायलायहैनाय गुबुन हादराव थांनानै बेफोरो मोनसे बहुद गोजोननाय लाबोयो। जेरै जोङ बिसिनि ट्रेडिसननि बागै जोंनि जेरै बिससिनि ओ गाननाय जोमनाय ओ पिनि केल जाय बिसिनि रं जानाय बाजानाय बिसोरनि थानाय बिसोरो माबोरै सोलियो जिउ माबोरै खाङो बेफोरनि सोमोन्दै मोजाङै जों मिथि बियोबो बेरायहैयोबा बिसोरो मा जायो। बिदि गोबां दङ आरो आरो जेरै बिसिम बिसे बिथांमोननि जायगाजों आरो जोंनि जायगाजों गोबां फाराग दं जेरै बिथांमोना हाजो ओनसोलाव थायो।
उम
जेरै जोङो ओ माबा थाङोबा अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश थाङोबा जोङो जेरै बरफ नुनो मोनो
नंगौ नोंथां‌
औ नोंथां बेयाव थांनानै नोङो बरफबो नुहैगोन दा बेयाव थांनानै जेरै जों बरफनि जायगा आरो जोंनि जायगा गोबां फाराग दङ आरो औ नोंथां दा नोंथाङा मालाबा फोर जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बे सरलपारा जे मोनसे जायगा पिकनिक स्पट बेयाव नोंथाङा मालाबाफोर फैबायमोन नामा? थांफेरबायमोन नामा?
ओ ओ नंगौ नोंथां आं बै सरलपारा होननाय जायगाखौ बिराद बार खोनाबाय आरो माने ससियेल मिडियानि जुगजों मेरला बिराद बार नुबाय नाथाय बेयो सैथो आं माने बेयाव खेबसेबो थांफेराखै बड'लेण्डाव आरोखि बड'लेण्डनि बे सरलपारायावहाय आ नाथाय आङो बड'लेण्डनि आलदा आलदा जायगायाव थांबाय आं जेरै- ओ दुइ हाजार बिसनि सिगाङावहाय जेरै मोनसे ओ चिरां डिस्ट्रिकनि माबा आइ दै ना मा होनो बेवहाय मोनसे मोनसे दैजिं फेस्टिबेल जायोमोन नङा होनबा नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ सैथो बेखौ मख'नाया जोबोद मोजां जाबाय नोंथां
औ बेयाव आं थांबाय बखौहाय बै समाव बै बोसोरखालि जोंहा बै समावनि बारग' बा सि एम आरो जेनेबा सि एम मोन एक्स सि इ एम ओ माबा सर्बानन्द' सन'वाल ओ बिथाङा बेखौहाय दैजिं फेस्टिभेलखौ नर्थ इस्टनि गिदिरसिन फेस्टिभेल होननानै फोसावदोंमोन आरो फोसावदोंमोन आरो बै सान औ बेयावहाय जोङो थांदों जों बिराद मोजां नांदों माने बर'फोर आरो गुबुन गुबुन मानसिफोर माने गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो भुटाननिफ्राय फैनाय माने गुबुन हादोरनिबो जेनेबा भुटाननिफ्राय फैनायखौबो जों बेखौ नुनो मोनदों आरो माने जोबोद मोजां नांदों गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ जों बेयाव नुनो मोनदों बै समावहाय ओ हेलिकप्टार हेलिकप्टारफोरखौथ' जोङो नुफेरा रियेलावहाय माने खाथियावहाय नाथाय बेवहाय हेलिकप्टार राइड बेबायदि माबा मोनसे दंमोन नङा होमबा नोंथां
नोंगौ दङमोन नोंथां दङमोन।
नुबोदों आरो औ बेफोरखौ नुदों गाखोनो हायाखैबाबो जों खाथियाव हेलिक क्टारफोरखौ थानानै नायनानै फैदों आरो मोजां नांदों बेवहाय हेलिकप्टारबो बिबायदि बादि हेलिकप्टारखौथ' जों मोनसे लिडारफोराल'सो लायो जेरैहाय आर्मिनि मानसिफ्रा लायो पलिटिकेलनि माने पलिटिसियेल लिडारफोरा बहायबा थांब्रबनायाव लायो बेबायदि नुयोमोन। नाथाय बेवहाय जों नुनो मोनबाय माने हेलिकप टारबो सारभबिस होनायनाय आरो ससे सम दसे सम माने ओरै बेबायदि फैनायखौ नुदों आरो मैदेर मैदेरखौथ' जों हाग्रायाव थानायावसो नुयो नाथाय बेवहाय मैदेर गाखो गाखोनायनिबो मोनसे दंलायोमोन नङा होमबा एलिफेन राइट ना माबा बेफोरबायदि जोंथ' औ मैदेरखौथ' जों हाग्रायाव थायो होननानैसो जों बांसिन मिथिगौ नाथाय बिदि एलिफेन्ट राइड बिदिखौ आङो माने खोनादोंबबाबो माने आं बिदि नुफेराखैमोन आरो
औ नोंथां
बेयाव थांनानै आं नुबोनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने बेफोरबो जायो माने जोंनि मानसिजों फिजानाय मैदेराबो बेबायदि सोलियो आरो जोंथ' बेबायदि मैदेर सार्भिस बिदि होलायनायखौ जोङो गराइखौसो मिथिगौमोन गराइखौसो गाखोनानै दाब्रायो बिदिखौ जों नुदोंमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय मैदेराबो बिद बि होजायो बेखौ आं बेयाव नुबोदों आरो ओमफाय मोनसे खोथाया जाहैबाय बिराद गिदिरथार माने मोनसे आं बिराद मोनथिनो मोनबोनाय जाबाय मानसिफ्रा बै टेन खालामनानै थायो ना नोंथां टेन टेन लांफानानै हर थायो नङा होमबा बे बुस्थु आबो जे माने दङ थाजायो अबेहायबा लांनानै बेखौ आं बेयाव मोनथिबोदों नोंथां दा औ औ औ औ दा नोंथाङा दैजिंआव मालाबा फैदोंमोनना नोंथाङा?
औ थांदोंमोन नोंथां।
औ औ
बेयो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ओ खाथियावनो जायो सिरां
औ
सिरां डिस्ट्रिक्टआव जायो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिनो बेयाव जोङो थाङोमोन बोसोर फ्रुमबो थाङोमोन जोङो दैजिं फेस टिबेलाव
औ
दा बेयाव आंबो नोंथाङा दा जेरै ओ आंनि सिगाङावहाय बुंफोरदों बेफोरनि सोमोन्दै गासिबो आं दा मोनथिजोब्बाय आं नुबोखादोंमोन नोंथाङा जाबावदों बे थार गोजा गासैबो
औ औ नोंथां औ
दा आं बेखायनो नोंथां बे खोथाखौ फोलावनो सानला नोंथाङा जा बुंदों बेनो नंख गौ सैथोजोबखा
औ औ
नोंगौ नोंथां दा नोंथाङा आरो बड'लेण्डनि मु मबे मबे जायगायावहाय दावबायफैया
औ दावबायनायावहाय आङो बै माबा रायमना होननाय जायगायावबो आङो खेबसे थांदों आरो मोजां नांदों औ औ रायमना नेसनेल पार्कआव माखासे मोख्राफोर नुबोनानै आं गोजोन्नाय मोन्दों आरो मोख्राखोथ' जों मोनसे रोखोमलनि दं होननानै बि बिदि लानाय जायोमोन मानो होनबा जों नुबाय थाया म खोथाफोरखौ जोंनि जायगायाव गैया बेखायनो माने औ बेवहाय रोखोम रोखोमनि मैदेरफोर नुनो मोन्दों माखासे दाउफोर दि बायदिखौ जोङो ज ओ गामि ओनसोलाव नुवा बेफोरखौ जों बेयाव नु नुनो मोनदों आरो
दा नोंथां औ नोंथां औ
दिनै समाबो जाबाय जोंहा बेसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां